हेल'?
खोनादोंना?
औ खोनादों ।
अ आं नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोना आं एसे गुवाहाटिनि सोमोन्दै एसे रायलायनो थाखाय फन हरदोंमोन आं ।
औ जागोन नों
नोंथाङा जुदि फ्रि दंबा औ औ औ औ आं ओम ओम दा दा बागै एसे आं एसे एसे बेखौनो रायलायनो नागिरदों आवगायनि गुवा हाटि दानि गुवाहाटि गोबांखिनि दिफारेन्स जाबाय नङा होम्बा? बेहाय जुदि सोरबाफोर बेरायनो फैब्लाबो जेनेबा नै लासितघात लासितघाताव बिदिनो जाहाज गाथोन दङ बेहाय दा बेनिफ्राय नोङो ओ जाहाजाव औ जाहाजाव बेनिफ्रायनो ट्रेभेल खालामनो हागोन । ला खादा अ जेनबा बेवहाय ओ रबैबो दोङो बेजों दिरुंआव दावलायनानै दिरुंजों रबै जेरै नोङो ओ होमबा दिरुंजों बेराय बेरायनो हानाय दिरुंआव गाखोनानै। दिरुंआव गारि थागोन साखा गोनां बिदिबो दङ जेनेबा बिदिहाय आरो गोदोनि गुवाहाटिया दानि गुवाहाटि गोबां जे डिफारेन्स जाबाय नङा होमबा?
औ नोंथां नंगौ औ ।
गोदो जा बायदिहाय दैबानानि प्रब्लेम्समोन खेबसे अखा हाब्लानो साननै सानथाम गाहाम दै बाना जायोमोन दा दा बिदि थ' इसेबां नंला दा इसे
औ ।
डेबल'ब जाबाय औ सोलाय जाना फैबाय जेनेक'वा ओ जेराव सानब्रै गाहाम दैबाना जायोमोन बियो दा सारि घन्टा बा ओ थ्रि आवारस बा टु आवारसनि गेजेरावल' जा
औ औ औ।
आरो पुपलेसनखौ दा बुंसै जोंनि आसाम गेजेराव बिग सिटि नङा होनबा गिदिरथार सिटि। बे हिसाबै सुबुं अनजिमायाथ' गोबाङानो जाखागोन। बिदि हायनो जेनाबा औ। बिदिहायनो इसे जेनेबा कमिउनिकेसननि थाखाय थांलाय फैलायनि राहायाबो एसे मोजां जाबाय। बा आवगाय मोनसे जेनेबा खानापारा ओमफ्राय जालुकबारिसिम थांनो नां बाथाय दुइ घन्टा लायोमोन दा दुइ घन्टानि जायगायाव दा आदा घन्टा जाबाय मानो होनबा गोबांखिनि फ्लाइअभार जाबाय।
औ नंगौ नोंथां नंगौ ओम।
बिब्दिनो एसे बेरायहैबाय एसे एसे ओ बेरायथाव जायगा ओंखारबाय दाना
औ औ औ।
जेरै सिरिखानाबोथ' दङना बेहाय। सिरियाखाना लोगोसे ओ बे आरो गो दानै मोनसे पार्कबो खुलिबावदो बेहाय हाइकर्टनि एसे खाथिया एसेबां गोजानबो नंद्राया।
औ औ नोंथाङा औ पार्कनि नामखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ बे पार्कखौ आं थांबाय थांनायालाय खिनथु बावबाय आं बे पार्कनि नामा है बे हाइकर्टनि खाथियावनो जायो इसेबां गोजान नङा। आवगाय बेखौ मास खार होनना बुङोमोन मालसार मासबाटखोनो होनखायो बे औ मास साखोननो बेहाय ओस बेथ' होननायानो बेनोखा सहिद भबनबो होनना बुंङो बैथिंजाय बरागावथिंजायबो मोनसे बिराद गिदिर मोनसे जायनिखि ओ आसाम आसाम उदांस्रिमोन। उम आसाम आन्दलनाव जायखिनि बिथांमोनहा मुंख्लं जादोंमोन बिथांमोननि मुंङावबो बे मोनसे ओस पार्कखौ बानायदों।
औ औ औ
कलाखेत्र' होनबाथ' आरो नं मोनथिखागौ बयबो नङा होमबा बेहाय
औ नोंगौ नोंगौ।
गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायनि आसार खान्थि गासिबो बेहाय बिदिनो दङ नङा होमबा?
औ नोंथां नों
बेखौनो लानानै नोंथांनिसिम सावराय सावरायलायनो होनना हरदोंमोन आं।
औ औ नोंथाङा नोंथाङा ओ जेनेबा ग गवाहाटियावहाय पार्कफोरावहाय बेराय बेरायग्रायनानै गोसोफोरखौ बोरै मोनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ एसे जेनेबा जोंथ' गुवाहाटि होनबाथ' बयबो मिथिखायो बयबो सानफ्रोमबो बेस्थ' थायो गावनि सा खामानियावनो। मानो होनबा रबिबारनि सानदेनि बागै थ' नोङो सम होनो मोनखाया बयहाबो अफिसनि टाइमावनो बिजि जानानै थायो ओंखायनो इस से लोगोफोरजों एसे माइन्डखौ फ्रेस खालामनो थांनाय जायो आरो बेहाय। एसे जास्ट फ्रेस फ्रेस मेन्ड लानो। थाखाय मानो होनबा सानफ्रोमबोथ' अफिस अकिस बयहाबो अफिसाव खाथिबाय थानाय जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां उम
देवबार होन्नानै लोगोफोरजों स ज'नो इसे बेरायनानै एसे अफिसनि बागै सावरायलायो गावनि पार्सनेल लाइफनि बागै बा माबायदि ग्र' खामनो हागोन डेभलप जानो हागोन बिनि बागैसे जों एसे सावरायनानै मोजां नाङो माने बेहाय। मानो होनबा बेहाय जों गास सिबो जों ज' लोगो मोनलायजोबो आरो
औ औ औ औ
थांनानै मानो होनबाथ' बिदिनो जोंबो भारा न'सो थायो नङा ओमबा?
औ नंगौ औ औ
लोगोफोरबो एलाव गैया फैनो बिदिनो एसे बयबो साब्रै साबा लोग गोनां पार्कआव इसे सावरायलायो गावनि गोसोनि खोथाफोरखौ बिदि सावरायनानै जों मोजां नाङो आरो मानसि फ्राय माइन्डखौ फ्रेस नाङो बिदिहाय आरो आरो मोनसे गोदानै खुलिबावदों। औ दे मायबा बुंदों नोंथाङा?
ओरैनोथ' जोंफोरो जेनेबा इक दिफ्रि दिनफोरावहाय इदि पार्कफोराव बेरायग्लांबानोथाव जोङो जोबोद माने गोसोखौ फ्रि मोनो ना नङा होमबा? आरो औ बेरायनायस जों लोगोसे जोङो जोंनि देहाफोरखौ मानसे मोजाङै लाख खिनो हायो आरो न नङा होमबा? औ औ बिनिखायनो जोङो माने ओ एस से फ्रि टाइम बा माने एसे अफ टाइम। टाइमफोराव माने जोङो ओ बेरायग्लांनायाबो मोजां होननानै आरो आं सानो आरो।
नंगौ नंगौ।
औ औ।
आं सानो मा मानसिनो इसे रिलेक्स नांगौ नङा ओमबा?
औ नंगौ औ।
औ मानो होनबा जों गुवाहाटियाव थायो बा गुवाहाटियाव फैयो मानसिया। जास ओरैनोल' फैया। बेहाय थायो मानसिफ्रा। माबा मोनसे खामानिखौ लानानैसो थायो नङा ओमबा?
औ नंगौ नोंथां।
बिदि खामानिनि प्रेसाराथ नों सप्तायाव सानसेलसो सुत थि मोन्दों। बै सानसे सुथ यावनो इसे लोगोफोरजों इसे बेरायनानै। इसे मोजां नाङो आरो माइन्दफोरखौ फ्रेस नाङो औ।
आरो उम उम आरो। नोंथांआ माने। बे गुवाहाटिनि मा। मा जायगा बा मा मा पार्कफोराव थांफेरखो आरो मा बेफोरनि मुंफोरखौ फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा।
औ इसे जेनेबा दङ ओ सतानजुलि कानुन होनना बुङो एस केे होनना बुङो सर्टआव।
औ।
सिराखाना खाना खाथियावनो दं बेबो बिराद फुराना पार्क।
औ औ औ नोंथां। थाङा बे पार्कखौ थांफेरबाय नामा?
औ थांबाय थाङो जों खाथियानो जायोना। बिदि बेराय बेरायथाव होनबाथाय बुहुत। बेखिनि जायगा दं गुवाहाटियावहाय खाथि जेनेबा साइन्स मिउजियामबो दङ। साइन्स मिउजियामाव थांबा जों बुहुत। खिनि खोथा मिथिनो हागौ साइन्सनि बागै एसे।
औ औ
खाना फारायाव दं बेहाय साइन्स मिउजियामा
माने जोङो माने नलेजफोरखौ मोनगोन आरो यावहाय साइन्स मिउजियामाव हांबोला माने औ
जों मोनथि जाखिनि जोङो ओ लेखायाव फरायदोंमोन जेनेबा बेखौबोथ' जोङो प्रेकटिकेल नुवाखै सबखौबो नङा होमबा त' बेहाय प्रेक्टिकलि एक्सप्लेन खालामनाय थायोबा साइन्सनि बागै एसे बेहाय फैबाथाय एसे मोजां नायबाथाय हमदांनो हायो आरो
औ माने माने ओ ओ बुजाय माने बुजिथाव बेफोरखौ जोङो मेगनजों नुयोबा माने एसे बांसिन माने जे बुस्थुखौ जोङो माने मेगनजों नुयो होमबानिया जों बुजिनोबो गोरलै जायो नङा होमबा
नंगौ नंगौ नंगौ
औ बेफोर बुस्थुखौ माने जोङो इफोराव हांनानैहा नुनानैहा सोलोंनो हायो आरो नङा होमबा
औ औ सोलोंनो हायो न बिब्दिहायनो प्लेनट'रियाम दोङो प्लेन'टरियाम थां नायबाथाय जोङो अख्रांनि बागैसो मोनथियो बेहाय सागु नङा होनबा गुवाहाटि हाइकर्टनि खाथियावनो दङ बियो खाथियावनो दंङ गुवाहाटी हाय कत नि खाथियाव बेबो मोनसे नायथावथाव जायगा आरो साइन्स मिउजियाम थुरियाम बेफोराव फैबाथाय बहुदखिनि खोथा जों मोन थिनो हायो।
औ नोंथां औ
ओ प्रेकटिकेलि जों नायनो हायो बेफोरखौ।
औ
दङ बिब्दिनो बेरायथाव थाव जायगा मेरला दङ जेनेखा नों पार्कखौ बुंनो थांब्ला आरो मोनसे दंबावो नोङो ओ आइ एस पि ड खाथियावबो मोनसे दंबावो
उम उम उम आरो औ आरो लोगोसे ओ फेनसि खाथियावबो मोनसे पार्क दोंङ ना मुङानो जाहैबाय ए स्टार बार्कस होनलायलायनाय मोन से माने जोङो बेयाव खांनानैहा माने ए बु-बु-बुरलुंबुथुर दैमानि माने नुथथायखौ समायना नुथायाइखौ नायनानै जों इन्जय खालामनो हायो बा गो सोफोरखौ माने फ्रेस खालामनो हायो नङा होमबा बेफोराव हांनाय जों लोगोसे माने जोंङो ओ साहा कफि बेफोरखौ लोंनानै माने जोंङो ओ बेनि सावगायारि बा मिथिंगायारि नुथायाइ बेफोरखौ जोङो नायनानैहा इन्जय खालामनो हायो आरो बेफोर पार्कआव हांबोला।
ओम ओम
औ आरो औ आरो जोंङो फटकबो लानो हायो भिडिअ'बो बानायनो हायो। बेफोरबायदियाव जायगा फोराव हांनानै जोङो माने इन्जय खालामनो हायो आरो। आरो लोगोसे ओ आरो बिजोंनो नांजाबनाय ब्रह्मपुत्र रिभार फ्रन्ट ना मा होनो बेयावबो जोङो थांनानैहाय इन्जय खालामनो हागोन आरो बेवहा फट'क लानो थाखाय जोबोद मोजां आरो बिबारफोरबो जोबोद मोजां मोजां दोङो आरो नुथायाइफोराबो जोबोद समायना नंङा होमबा
नंगौ नंगौ बिबार बिव होननायबो दङ। बेवहाय जोंङो सानसेटखौबो नुयो बेखौ खायफाया बुङो मा सानसेट जायगा माने सान हाबनाय मानो होनोमबा सान हाबनाय जाहोन बिदि बुंनाय जाहोना जाबाय मा माने दैमाया गुवार ना। बेहाय एकदम लांदां जायोना डाइरेक सोनाब जों सोनाब बिनिखायनो सानहाबनायफोरखौ नुयो आरो। बेखौनो खायफाया बुङोम मा सानसेट प्लेस गुवाहाटीनि सानसेट फ्लेस होननानै बुंङो आरो सान हाबनाय जायगा होनना बुङो आरो।
औ औ जोबोर मोजां
खायफा बि पि बुंङो।
औ नायनानैथ' जोबोद मोजां मोनो आरो।
मोजां जायगाया नायथाव थाव जायगा बियो
औ औ जोबोद मोजां आरो सान हाय थाब औ आरो सान हाब हाबनायाथ' जोबोद मोजां आरो सान हाबनायखौ नायनोथ' जोबोद मोजां मोनो आरो।
मोजां होमबा गोदान बे ओ फ्लाइअभार अपेन जानायनिफ्राय साबसिन मोजां दा बेहाय बिराद मानसिबो जायो बेरायथाव थाव फट'सुनि लानोबो बिराद मोजांबियो । मोनसे टुरिस प्लेस बायदि जानोब जा पुट आसामनि गेजेराव बे गोदान ब्रिसा
औ दे बिदिबालाय नोंथां जोंहा समायाबो जाबाय औ औ औ।
मोजां सावरायलायसिगन न'
औ दे दे दे